हेलौ, खोनादोंना नोंथां? औ खोनाबाय नोंथां। औ
दा होमबा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आं ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ होमबालाय जों मोसे आदानि सायाव सावरायनोसै आरो ना दसे सम।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
दे, नोंथाङानो जागायदो दे।
औ जोङो जब आरो बिजनेसनि फारागखौ रायलायनोसै आरोना
औ औ नोंथां।
ओ जबा जाबाय माने जोङो मासाव मोननाय सेलारि बायदिखौ जोङो जब होनो जोङो मासावसो मोनो फैसाखौ माने जब मावबा आरो जोङो बिजनेस मावबा जोङो दिनावनो मोनो फैसाखौ। जोङो दसे सेकेन्डबो नाङा जों सेकेनाव‌बो मोन्नो हागौ जेनेबा जौ बिदि नङा आरो जोङो जबा मासावसो जोङो गोबां खामानि मावनायनि उनाव जोङो जबाव माने खामानि मावखानांगौ। नङा होमबा नोंथां? जोङो हाजार सरकारि साख्रि अफिसारानो हक खामानि मावखानांगोन नङा जोङो मास मोनसे जोङो मावनानै जोङो मोनो आरो जोङो थामजि दिन जोङो नेनांगौ जायो। नेनायाव माने गोबां बिदिनो थाखा-फैसा बायसिना खरसा जायो। बे खरसा खालामनानै माने फैसाफ्रा थाया जायो बिदिनो बायदिसिना दाहारफोर लानांगौ जायो बे लानायावनो माने गावनाव गोबां दाहार जाना थागोरखायो।
नंगौ।
आरो बिदिनो माने बांसिन आरो जोङो बिजनेसफोर मावोबा माने दिनावनो दिन मोनो आरो। जोङो गोसोबानो माव आरो गोसो गैयाबानो था जोंनिसो जाजोबगोन गावनो मालिक जायो आरो बिजनेस माने जबा माने मालायनि आन्दाराव मालाया नोंखौ रायनोबो हागौ बुंनोबो हागौ नोङो नोङो जेबो उतरबो होनो हाया फिननायबो होनो हाया नोंङो सिरि खामानि मावथारनांगोन आरो। आरो जबा जाबाय गावनो मालिक नालाय नों गोसोबा माव गोसो गैयाबा था। गासि बो नोंनि गोजासो आरो बिदिनो माने बिजनेसाव माने जबनिफ्राय बांसिन फावार आरो
उम उम
बिजनेसाव बांसिन फावार जायो गावनि जाजोबो नालाय गावनो मालिक बिनो बिनि थाखाय माने जोङो बांसिनानो जोङो-जोङो बिजिनेसखौ ओ मावनाय नुनो मोनो। जोंनि जायगायाव बांसिनानो साख्रि मोनजोबा नालाय जोङो माबाफोरथ' मावना जाखानांगोन जोङो बिदिनो फिसा-फिसौबाबो जोङो थालिर बेफारानो हग माबाफोर माइरं बेफारानि माबाफोर जोङो मावनानै जाथारनांगोन दा बिदियाव जोङो
साख्रिफोरखौ माने जों गोबां नागिरबोन सायावबो जों मोनखाया खायसे खालाम मोनबाय बिदिनो एसे लेखा मोजां फरायनायफोरा बिदिनो गोरों गथ'फ्रा इन्टारभिउखौ मोजां क्रेक खालामनो हानाय गथ'फ्रा सोलोंखायो जानला-मोनला मोनखाया नालाय एसे बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो मोजां फरायग्रा बर'फ्रा मोनो। बिसोर मोनबावो माने बिदिनो मासावसो मोनो सेलारिफ्रा। बिजनेस जब मोननो थाखाय नोङो एम ए बिए बायदिसिना कर्स लानो गोनां जागोन नोङो गोबां फरायनांगोन आरो जोङो बिजनेस मावोबा जोङो खथाखोबो फरायो मानसियाबो बिजनेस जायो माने जोङो माने फैसाखौल' साननो रोंनांगौ आरो फैसानि फिजाब रोंबानो जाबाय बिजनेसखौ माने बिनो फरायनाङ फरायै सुबुङाबो हायो बिदिनो जबखौ माने गोबां फरायनांगौ जायो क्रसिं बायदि लानांगौ जायो औ दा माने बांसिनानो जोंऔ माने जबखौ नाजाओ गिबियावनो जोङो माने फ्रि जानो लुगैयो नालाय बिजनेसा माने खारावबाय थानो गोनां जायो माने जबा गभर्नमेन्ट जबफ्रा साबसिन आरो जबखौ बुंनो थाङोब्ला आरो जोंनि गामि एरियाायाव माने बिजनेसा मोजां जाया गामि एरियाायाव एसे माने बिजनेसा खम जायो टाउन एरियाखौ बांसिन मोजां बिजनेसा टाउनाव जोङो बांसिन बिजनेसखौ जोङो मोजां जोङो प्रफिट खालामनो हायो जों गामि एरियाफ्राव जोबोद खस्थ' जोङो थालिर फांसे गायबाबो बेयो दामखौनो होआ माबाफोर जोङो खेथि मावबाबो जोंनो फैसायानो फैनो नागिरा जोबोद खम जायो
नंगौ
बिनि थाखायनो माने गामि एरियायाव जब मावनाया साबसिन आरो अ आरो आरो जों टाउनफ्राव थायोबाथ' नोङो साहा दखान होबाबो जों जानो गुवाहाटी बारिदि जायगायाव गुवाहाटि बायदि जायो गय दखान होबाबो गोबां प्रफिट जायो दा जोंङो गामि एरियायाव गय दखान होफैलाय रावबो बायग्रायानो गैया
ओम ओम
गयखौ जोङो एक्स' थाखानि बायनानै फानैहैबाबो टाउन एरियाफ्राव गोबां जाग्रा दं मे सुबुं अनजिमाया बारा माने कास्ट'मारा एभेलेबेल फैसाफ्राबो मेर्ला जायो बे सासे दङ जाया बे सासे जागोन मालाया दा गामि ओनसोलाव माने बिदि जाया आरो गामि ओनसोलाव माने गोबां बिदिनो मेगन सालायनायबो बारा जायो बिदिनो बेनाव बायालै बे माहाजोन जागोन माने गामि एरियायाव माने एसे डेभेलप जानाय एसे गोबाव नांगौ गोबां खस्थ' जायो गामि एरियाायाव जोङो टाउन एरियाफ्राव थाबैनो जौगानायखौ मानो जायो नुयो होनोमबा जोङो टाउन एरियायाव माने मेगन साजायनाया खम जायो गावबा गाव जायो टाउनाव टाउन एरियायाव आरो जोंना बांसिनो साख्रिआववलाफोर थायो बिनो बिजनेसमेन थायो जि माने फैसा थाखाफ्रा बांसिन जायो टाउन एरियाखौ थाग्राफोरनिया
औ नंगौ।
गामि एरियाफोरनाव माने माल बुस्थुखौनो बायगोनना बाया बायगोनना बाया जोङो गामि एरियाफ्राव दखान होबा जों मिथियो। जोंओ दखानखौनो माने बाखि जायै जायै दखानखौनो बुथारगोन सो माने
उम
औ दा नोथाङाबो दसे फोरमायदो बिदिनो जब आरो बिजनेसनि फारागखौ
औ बेनो दा
गिबियावनो आं जब माखौ बुङो बिजनेस माखौ बुङो एसे बुंनिसै नङा ओमबा नोंथां?
औ औ दे।
आं बुंनाय बायदियानो जेनेबा जब
ओ
जब होननानै बुङोबा जों जबखौ जोङो गिबियावनो गोरलैयै थाङा जबखौ मोनसे गावनि नाजानाय नाजानायनि गेजेरजोंसो मोननाय मोनसे खामानि आरो बेयो बेयाव बेवहाय बेबायदि नाजानाय थानांगोन जे जाय नाजानाया नोंनि इडुकेसन बा सोलोंथाइ लाइनजों म मा जानांगोन बेयो गोरोबनाय जानांगोन आरो बे लोगोसे बिजनेस होनना बुङोबा बिजनेसाव मा होनदों सोलोंथाइ गैयाबो जागोन आरो ना नोंथां बिजनेसाव सासे सोलोंथाइ गैयै मानसिखौबो मानसियाबो बिजिनेसखौ खालामनो हायो आरो बे बिजनेसा गोबां रोखोम थानो हायो जेरैबायदि जेरैबायदि मा बुंगोन जों बेफारि फालांगि खालामनाय बे मोनसे बिजनेस सोरबा दखान खालामनानै जानाय बे मोनसे बिजनेस सोरबा मोनसे कम्पानि दिहुननानै बेखौ गाव हारसिं सालायनाय बेयाव मोनसे बिजनेस नङा ओमबाबा नोंथां? दा जोङो गिबियावनो जब जब होननानै बुङोबाथ' जबआ गोबां रोखोमनि दङ जेरावबो जोंनो मा होनदों? ओ जायफोरखौ सरकारा सरकारा मा खालामो बेखौ दैदेनो आरोना बेखौ जों बायदि सासे मानसिफोरा बेखौ दैदेना आरोना सासे राजखान्थि दिनथिगिरिनि दैदेनगिरिफ्रा बे सरखारि सुबुंफोरखौ दैदेनो आरोना बैसोरनि गेजेरजोंसो माने सरकारिनि सासे सुबुङा रां रांखावरिखौ मोननो हायो आरो फैसा फैसाफोरखौ मोननो हायो आरोना? बेवहाय हिनजाव होननानै बुङोबा जहा उन्दै गेदेर गेदेर आरो गेदेरनिफ्राय आरो गेदेरसिन बेफोरबायदि थायो आरो ना? नोंथां दा बयनिख्रुइ उन्दैसि न जब होन्नानै बुंङोबा जों बैफोरबायदि जबखौ बुंगोन जायफोरा स्कुलफोराव सासे सिकिउरिटि गार्ड बा मा होन बुंगौ सुगिदार हिब हिसाबै खामानि मावो बेफोर बयनिख्रुइबो उन्दैसिन जब आरोना?
औ
आरो बेनि गेजेरावनो बयनिख्रुइ देरसिन जग होननानै बुङोबा जों गिबियावनो जों मिथिना मोनो जे आइ पि एस अफिसार बा ए पि एस अफिसार जों बे बिसोरखौ हमनो हायो आरोना बेफोरनो जोंनि दा सोलिबाय थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन जब होनानै सुबुंफ्रा मानियो बा गनायो आरोना बेनि अनगायैबो बेनिख्रुइ आरो एसे देरसिन जब होननानै बुङोबा जों प्रफेसारफोरखौ सानजायो जों फोरोंगिरिफोरखौ सानजायो जायफोर कलेज बा इउनिभारसिटिभ भेल आाव फोरोङो बेसोर मोनसे मोनफा मोनफा गिदिर गिदिर जब आरो ना बा साख्रि होनना बुंजायो जों बर'आव दा बेनि अनगायै जोङो बिजनेस होनना बुंनो थाङोबा बिजनेसाबबो गोबां रोखोम रोखोम दङ उन्दै बिजनेस बा गिदिर बिजनेस आरो बयनिरुबो गिदिरसिन बिजनेस बेफोर जाबाय फालांगियाव गोलैजोबो आरो जेरैबायदि मोनसे रायजोनि फ्राय गुबुन मोनसे राज्योआव बा हादोराव दैथायहरनाय जिथु बा बिजनेस बा फालांगि खालामनाय बेफोरो बयनिख्रुइ गोजौ लेभेलनि फालांगि जायो आरोना नोंथां?
औ नोंथां
जेबायदि औ भारत रायजोनिफ्राय जुदि जोङो चाइना बायदि रायजोआव हादराव हारा हादरबा जों साइना बायदि हादराव जुदि हरनोबा दैेननोबाों गोबां गिदिर गिदिर माने रांखावरि गोनां फालांगिफोरासो बेफोरखौ लायो आरो ना आखायाव
औ
बेनि अनगायैबो थिकादार बेखौबो जों बिजनेस बायदिखौनो हमजायो जोङो जोंनि जायगायाव जथुबबा जायफोरा लामा बायदिसिना बा बानायो बिसोरबो गिबियावनो गावनि फैसाखौ होनानैसो मोनसे खामानिखौ लायो नालाय बेनि गेजेरजों बिसोर लसबो जानो हागौ बा लाबबो जानो हागौ आरो ना। बेबो मोनसे बिजनेसखौनो होनना बुंजायो आरो
ह एथ' औ नोंथां खोनादोन खोनादों
औ बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि बिजनेस दङ सोरबा गय फाननानै सोरबाबा बायदिसिना साहा बागान गायनानै गावनो खानानै गावनो सुबुंफोरखौ हाजिरा हिसाबै लानानै बेबायदिनो बिजनेस खालामगासिनो दङ आरो नोंथां जों दायो बिजनेस होनना बुंदों नाथाय बिजनेसनि गुबै बर' ओंथायया जाबाय जो मा होनना बुंनांगोन जों फालांगि होनना बुंनांसिगोन आरोना खोनादों ना नोंथां?
खोनादों दे बुंबाय थानो थाङा नों खोनासोंगासिनो दं।
औ दा जोङो नोंथाङा बुंलांबाय जोंना ओ जाय जायगायाव माने सुबुं अनजिमा बांसिन खिनथायायो बेफोर जायगायाव फिसा बिजनेसबाबो बा फिसा फालांगिबाबो गोबां सोलियो आरो गोबां मा मोनो मुलाम्फा मोनो आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदि गय दखान होनानैबो जानो हायो। खायसे ओ गिदिर गिदिर नोगोमाफोराव होनना बुंदों नंगौ थारैनो बेवहाय बेबायदि फालांगि होनानै जानो हानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय सुबुं अनजिमा बांसिन जानायनि थाखायनो आरोना नोंथां लोगोसे जाय जायगायाव सापस बे जोङो गय बा गय दुखानखौहाय जोङो जुदि मोनसे फिसा गामियाव जुदि जों होयोब्ला बेवहाय जोङो सुबुं अनजिमानो खमब्ला सोर जानो बेबायदि जायो आरो मोनसे नङा होमबा बेबायदिस अनजिमायाव जोङो माबा माबि दखान होननानैबो जों जानो हानाया एसे गोब्राब जानानै फैयो आरो जोङो रुजुनानै नायोब्ला नोगोरमाजों आरो गामिजों रुजुनानै नायोब्ला दा जोङो बेफार फालांगि खालामो होननानै बुङोब्ला जोङो नोगोरमाखौ जुदि नोजोर होयोब्ला बांसिन मोजांसि जायो आरो बांसिन मुलाम्फा जायो होननानै जों सानो आरो नाथाय नोगोरमायावहाय गोबां रोखोमनि फालांगि माने नांगौनि बांसिन फालांगि खालामनाय जों मानसिफोरखौ मोननो थाङो आरो बेवहाय नोङो मालाबा सम समाव नोंनि बेसादफोरा बायजायाबो जानो हागौ जानो हागौ बेबादि जाथायफोरा जानो हागौ आरो मालाबा सम समाव मानोना बेवहाय गोबां रोखोमनि सुबुंफोरानो माने फानफैनो लामा लायो नालाय बेनि थाखायनो आरो दा बेनि अनगायैबो नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंबावनो दंबावो बेनि सायाव बा बुंनो हागोन आरो नोंथां
ओ नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय जोङो सावरायनायखौ दोनथनोसै नामा नोंथां मालाबाफोर सावरायबावनोसै आरो नोंथां
औ औ दे जागोन होमबा नोंथां
औ